मा खालामनाय नोंथाङा अ मानि आबाद नोंथां नोंथाङा जोगोनार आबाद गायदोंनामा नआव जानो थाखाय ना फारांगिनि थाखाय? थ नआव जानो इदि गायाखैनो नोंथां आं गोबां बिबांनिनो गायदों अ फालांगिनि थाखाय नामा नोंथां नंगौ नामा बिदिबब्ला नोंथाङा जोगोनारनि आबाद मावनानै जिउ खुंगासिनो नङा होम बा औ औ बिदिब्ला बोरै नोंथाङा जिउखौ नोंनि जिउखौ दैदेनलांगासिनो सुंदयै फोरमायना होदो नोंथां जाहाथे आंबो इयुनाव मावनो हायो। जागोनदे नोंथां बोरै मुलामफा बि लाइ
गिबियाव जोङो जोगोनार होनोब्ला जे नोंथाङा गायगोन बे गायनाया नोंथाङा मा रोखोमनि जोगोनार गायगोन बे नोंनि सायाव नोंथाङा दालि जोगोनार गायनो हायो। ओ जे बै फि फिसा रोखोमनि जोगोनार गायनो हायो गोलावजार जोगोनार गायनो हायो हायाव ओ उम थांग्रा थायग्रा बे बैसाङाव थायग्रा नोंथाङा गोबां रोखोमनि गायनो हायो आरो बे नोंनि सायाव गिबियाव जोङो बेगरखौ मोजां रोखो
नि बेगरखौ
बेनि उनाव नोंथाङा जि जायगायाव गायगोन ओ बे जायगाखौ नोंथाङा मोजाङै ओ हा ट्रेक्टरजों हालेवनानै लानांगोन आरो ट्रेक्टरजों हालेवनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बे जायगायाव इसे
ओ जेथु
फिफाङा गब्लनो थाखाय नोंथाङा एसे हासार सारोबा मोजां आरो ओ जाहा हासार हिसाबै जोंहा इउरिया दङ पटास दङ एम अ पि दङ एम अ पि माने मेट्रेट ओ पसपेट ओ बेखौ सारोब्ला नोंथाङा ओ एसे फिफाङा सेरासिन जागोन आरो। ओ गिबियाव नोंथाङा हासार सारना लाग्रोबाय बिनि थाखाय ओ बिनि उनाव नोंथाङा बिफांखौ जि ओ नोंथाङा माबोरै मा रोखोमनि गायगोन बेसेबां जान्थायाव गायगोन बियो नोंनि सायाव आरो नोंथाङा बिफांखौ हमना ला से बा नै फुट जान्थायाव गायनोसै अब्ला नों
दा बेखौ
ओ सुनानै लादो बेनि उनाव नोंथाङा ओ बे बेगरखौ गायगोन बे बेगर बिफांखौ गायगोन बे बिफांखौ गायनाय जायगायाव नोंथाङा एसे मोथावरि बा ओ गोजौ गोजौ हा मा होनोमोन इखौ हा खोनांगोन आरो उम
बे हाथखौ मानो
होननानै बुङोब्ला ओ जोङो जाहाथे दैनिफ्राय रैखा मोनो माने दै लोमबाथाय जोंहा बिफांफ्रा थैयो नालाय बा सुरुब दै सुरुबबाथाय ओ बिफांफ्रा थैयो नालाय बेनिखायनो जोङो मुथावरि बा ओ हाखौ गोजौ गोजौ खोनानै लानांगौ।
गोजौ गोजौ खोनानै लानाय
नोंथाङा आरो बे फिन बेयाव ओ गोबोरखि हासार लगायनांगोन बे गोजौ मोथावरि खोनाय हायाव गोबोरखि हासार लगायनानै होयोब्ला नोंथाङा उम बिफां जि बिब गायगोन बियो सेहेरा जायो आरो माने गब्लबबोयो आरो
दे होनबा जेनेबा नोंथांआ
हांनानै दोनहाबनांगोन जाहाथे बियो गोबोरखिनि जि हासारनि गेस बियो खारनानै हाजों मोजाङै गोरोबलाङो बेनि उनाव नोंथाङा ओ बे जि हा बेखौ एसे मोजांयै समान खा
खालाम नारसो ‌
गोजो होनांगोन आरो बिनि उनाव नोंथाङा ओ जि बे जोगोनारनि बेगर बेखौ नोंथाङा गायदो आरो गायनाया माबोरै गायो होमबा जि बुंनोसै आङो बेगरखौ बोरै थुनांगौ जोगोननि बेगरखौ गायोब्ला नोंथाङा जि जोंनि जोगोनारनि जि ओ खि थायो बेखौ नोंथाङा हा सिंखोजाय दोननांगोन गाहायखै ओ बांसिन मानसियानो बे जि ओ खिलांबायायदि जे गोफार थायो जेगोनारनि बेगरनि बेखौ जोंना मा होनो बांसिन मानसियानो साखैसो खालामनानै दोन-दोनो।
साफै खालामबाव
बियो मा जोंना बे जि खिलां बायदि बिजोंसो रोदाया ओंखारग्रोयो बेगरा बेजों ओंखारग्रोआ बेनिखायनो जोङो रोदाखौ हा सिंखैसो थांहोग्रोनांगौ बेनि थाखाय नोंथाङा बे जंब्लिद जोगोनार बेगरनि गोफार दि बेखौ हा सिंखैसो दोनांगौ आरो बिदि नोंथाङा बेखौ हा सिं हायाव थुयै थुयै होनोनांसिगोन आरो हा थुयै थुयै होनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव ओरैनो बेगरखौ रज होनोनो थाखाय नोंथाङा बेयाव ओरैनो सप्तासे ओरैनो बेलासि बेलासियाव इसे इसे दै सारना होयोबा मोजां जागोन आरो एगार रज सानदै बेगर रज'नायनि उनाव नोंथाङा जेब्ला बेगरा रज'यो अब्ला बेयाव आरो दै सारलायदो नोंथां ओ दै सारनाय बुङोब्ला नोंथाङा स्प्रे मारिनांगोन जे ओ मा बुङो बिबारफोराव होग्रा दै स्प्रे बिथाङा नोंथाङा बि बेखौ बाहायनांगोन बिनि उनाव जेब्ला बिफाङा देरो अब्ला नोंथाङा एसे मानलानाय महराव फैयो अब्ला नोंथाङा बिनि बिलाइ गोरान ओ बिलाइ बोराय बोराइ बे बिलाइ बोराइखौ खायै खायै होबाय थानांगोन आरो जाहाथे फिफाङा देरलांनो
ओ माने
ओ बोलो मोनो बिलाइ बोराइ थायोब्ला माने बिफाङा खस्थ मोनो आरो देरनायाव बेखायनो बिलाइ बोराइ बोराइखौ खायै खायै होबाय थानांगौ बिदिनो ओ ओ बिदि मानलाखांनायनि उनाव नोंथाङा खेबसे मुलि होनो नांगोन
ओ भिटामिन जाहाथे मोजाङै गब्लयो ओ बिदि भिटामिन होखांनायनि उनाव जे बिफाङा बिबार लायो बिबार लानाय समावबो नोंथाङा ओ एम्फौनि ओ मा होनो मुलि होनांगोन आरो बेखांनि मुलि जाबा नोंथाङा ओ जि जि जोगोनानि
बेखौ नोंथाङा मोजां रोखोमनि मोननाय नङा आरो मानोना बे ओ बिबाराव गोबां एमफौ सुयो बेनि थाखाय जोंहा फिथाइया गाज्रि जाजोबो आरो बेनि थाखाय नोंथाङा मुलि बाहायनांगोन ओ बिबारफोर बारखांनानै जे
जेब्ला फिथाइ गोरलै गोरलै थायो बै फिथायाबो खनसे मुलि है
मोजां जायो मानोना बेयाव मा होनो बे मा जि एम्फौ बै जि फिथाइ सामथाइयाव एम्फौ जि सुयो बियो फिथाइ गोरलै गोरलैयाव सुयो आरो जोगोनार गोरलै होनबाथाय बै एम्फौआ बांसिन ओ बे जोगोनार गोरलैयाव माबानो मोजां मोनो आरो बिसोरो ओय ओ गुदुं खुरनानै ओ जि बिदै दैनो बिसोरो मोजां मोनो आरो बिदि जोगोनार गोरलैयाव ओ बेखायनो नोंथाङा बे जोगोनार गोरलैयाव मुलि होयोबा मोजां जायो ओ बिदिनो नोंथाङा
सोरबा लिर फिथाइया लिरो लिरखांनाय दङ दा आंखौ
ओ मोनजासिम दोननो नांगोन आरो मोनजासिम दोनखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ आरामै ओ दोनथुमनोबो हागोन ओ दोनथुमाब्ला नोंथाङा दडाइरेक्ट फाननोबो हागोन आरो
ओ जेनेब्ला गोमोन गोमोनखौ खाबाय बिनि उनाव नोंथाङा ओ बाजाराव फानहैबाय
ओमफ्राय गोदान गोदानखौ दोनदोलाय बिनि उनाव मोनबा आरो फानहैदोलाय ओ बिदिनो नोङो ओ अफ खुंनो हायो आरो जेरै ओ नोंथाङा मेसेङाव गायोब्ला नों नोंथाङा दैज्लाङाव फाननो थाखाय बेखौ दोनथुमनो हायो आरो बिदिनो जोङो ओ ओम जोगोनारनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोनो जेरै फिथाइल' नङा जोगोनारनि बिजौ जोगोनारनि बिजौआबो गोबान-गोबां दिमान्दाव थायो। ओ गोबां ओ मानसिफ्रानो जोगोनारनि बिजौव बेखौ जायो आरो ओ बेनिखायनो बिजौआबो गोबां मुलाम्फा होयो जोगोनार ओ बिजौखौ खा-खानायनि ओ गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंना बिजौखौ खाना होयोब्लासो बिफाङा दानाय बारायोनो। बिनिखायनो जों जि फांसेल' जुदि बिफाङा फांसेल' दानाय थांनानै बियो फांसेल' ओ दानायजों दों दों देरलांबाय थादोंब्ला नोङो बेखौ बिजौखौ खेबस'ना होनांगोन अब्लासो बियो गुबुन दानाय बारायगोन बेनिखायनो जोङो दानायखौ खेबस'ना होयोब्ला मोजां।
जायो आरो बिदिनो जोङो जोगोनारनि बिबारखौबो फाननानै मोनो गोबां रोखोमनि ओ मानसिफोरा बिबार जायो ओ बिजौ जायो फिथाइ जायो थिग बिदिनो आरो नोंथां ओ नोंथां आंथ' नोंनो जोगोनार आबादनि बागै फोरमायबाय नोंथांखौ आं एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा? नंगौ नोंथां नों नोंथाङा जेरै साख्रि गैयैखाय जोगोनार आबाद मावनानै जिउ खुंबोगासिनो दङ बेबायदिनो आंहाबो साख्रि गैयैखाय न'आवनो फिसा न'नि बारियाव बयलार ब्रयलार एबा चिकेन एबा दाउनि आबाद मावनानै एबा फार्मिं खालाम नानै आंबो आंनि जिउखौ खुंबोगानो दङ नोंथां। दिब्ला नोंथांनो फोरमायना होनोसै नामा ब्रयलार फारमिंखौ एबा चिकेनखौ बोरै खालामनाय जायो औ बेखौ आङो बारा गिदिर खालामाखै आंना बेलेग आबाद दंखायो नालाय नोंथांनि बायदिनो बेबायदिनो आङो बेखौ न'खरनि आंनिनो न' न'नि बारि बागानाव बानायनाय जादों बेखौ बारा गिदिर बानायनाय जायाखै फिसा एसे सोलियो आरो बारा गिदिरबो नोङा बेखौ आङो जेबो लेबार लाया लासे हाजिरा लाया लासेनो बेलेग सुबुं लाया लासेनो आङो आंनि न'खरनि सुबुंफोर जोंनो मावदों बेहाय आ म आं दिनै अनसुलि बिसि आरो फिसा दङ बेवहाय आंनि आइ आफायाबो आंखौ नांगौ रोखोमनि मदद हैबाय थादों सिगांग्रोनो नोंहा ब्रयलार फार्मिं खालामनोबा एबा बयलारनि बयलार फिसिनानै आबाद जिउ खुंनोब्ला सिगांगोर नोंथांनो नांगोन न' न'खौ बानायनानै लाग्रोनांगोन बे न'खौ नोंथाङा बानायनो होननानै फिनो होननानै जानला मोनला बानायलाबायबानो जानाय नङा बेहाबो मोनसे बिगियाननि आदबजों खिन्थाजानाय एबा फोरमायहरजानाय मोनसे आदब खायदा दंखायो। बेबायदिनो हिसाबै नोंथाङा सिगांग्रो न' बानायनांगोन बे न'आ मा जानांगोन उखुमनि जानांगोन नोंथां। बै गोजौआव उखुमनि जायोब्ला बेवहाय साननि बिदुङा बारबोनो हाया बेनि थाखायनो नखौ उखुमनि बानायनाय जायो बे नखौ बारि बागानाव ब बानायोब्ला मोजां जायो जाहाथे खाथि खालानि मानसिफ्रा बयलारनि खिजों मोनाम मोनामनाया जाहाथे दिसथा दाब मोननाय बा एबा हेंथा मोना बेनि थाखायनो बेखौ सुबुं माहारिफोर गैयै जायगायाव बानायनाय जायो बेनि उनाव नोंथाङा दै अखा हायोब्ला दै लोमि। लोमिनि जाहाथे बेनि थाखायनो नोंथाङा गोजौ खोना जायगायाव बानायनांगोन एबा गोजौ हाखौ। खोनानै गोजौ बानायनानै लानांगोन। गोजौ बानायनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा न मा जागोन गाहायज लेभेलाव मा होनांगोन वाल होनांगोन बे वालाआ हाफ वाल जानांगोन आरो नोंथां गाहाय वाल बेनि उनाव गोजौआव मा दाउमा दाउसाफोर हाबनो हायि गुबुन दाउ फ्रा हाबनो हायि सियाल सैमाफ्रा हाबनो हायि। एबा सि दावखा सिलाफ्रा हाबनो हायि खेबखांनानै लांनो हायिनि थाखाय जे होथेनांगोन नोंथां बे गोजौ उवालाव फुरा कमप्लिटलि मा होनो वाल होजोबबाबो गाज्रि मानो होमबा बिसोरो माबा मोना गोलोम बोथो थोरनि समाव बार हाबाबा गारजायो आरो गोजां बोथोरनि स समाव मा होनो बांद्राय गुसुद्रायबाबो बयलारनि फिसाफ्रा थैयो बेनि थाखायनो नोंथाङा एलिडि एबा सेफियेल लाइट जायखौ बुङो गो दु बिदुं होयोना बेखौ नोंथाङा गोजां बोथोराव। बयलारनि खाथियाव सुखांनानै होबाय थानांगोन जुदि नोंथाङा। खारेन्ट थाङोब्ला एबा मोब्लिब गोहो थाङोब्ला नोंथाङा इनभारटारनि एबा बेथारनि हेफाजाबै नोंथाङा बिसोरनो मा होनांगोन बिदुं होनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा ओम बेनि उनाव जेब्ला बयलार लाबोन अब्ला बिजिरो। जिर फिसाखौ फिसा बेबायदि दोननांगोन नोंथां। बेनि उनाव नोंथाङा चिकेन लाबोदो एबा बयलार दाउखौ लाबोदो बेखौ नोंथाङा वेस्ट बेंगलनिफ्राय लाबोबा मोजां जागोन बिसोरो मा होनो मोजां कुवालिटिनि एबा मोजां गुननि बयलार हरो जोंनो। बेनि उनाव नोंथांङा। ओमफाय बयलारखौ मा खालामनांगोन जाहोनांगोन बे जाहोनायाबो फिसा बेहाबो थाखो थायो नोंथां फिसा फिसा समाव बयलारनो गुबुन आदार जाहोनांगौ जेब्ला बयलारा जिबानिफ्राय नैजिबा दिन जायो। ब्लाब बेलेग आदार जाहोनांगौ इनि उनाव जेब्ला बयलारा नैजिगु दिननि बारा जायो अब्ला बेसोरनो बेलेग आदार जाहोनांगौ गासैबो मा टाइमाव मा जाहोनांगौ बयहाबो आलादा आलादादा थाखो दंखायो बेनि उनाव नोंथाङा बयलारफ्रा मा जोबोद थैनो गोरलै बा बेमार जानो गोरलै। बेनि थाखायनो नोंथाङा बयलारखौ जेला इसे गिदि देरो थामजि साननि बारा जायो अब्ला नोंथाङा भेक्सिन होनांगोन एबा बिजि थुनांगोन बेमार हमनो हायिनि थाखाय आरो बयलार खि बयलारग आथ खिगोन ना बे बयलार खिनायफोरखौ मा खालामनांगोन नोंथाङा साफा खालामबाय थानांगोन। खौ मा सा सप्तासेनि उनावनो। बेलेग जायगायाव लानानै थांनांगोन नङाबा नोंथाङा बेखौ सिबनानै साफा खालामनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बयलारफोरनो बयलारनि थाखाय मा गोग्गो दै आ जगायनानै होबाय थानांगोन। आरो बिसिनि बिसोरनो थाब देरनायनि थाखाय मा खा नोंगौ नोंथाङा बिसोर जेबलायबो आदार जाहोबाय थांगोन बेनि उनाव नोंथाङा बयलारखौ मोननो हागोन बा एबा स्नि बा एबा स्निसपतानि गेजेरावनो नोंथाङा बयलारखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय नोंथाङा बयलारखौ मोनोब्ला नोंथाङा बेखौ हलसेलावबो फानहरनो हायो फायखारिफोरनो आरो नोंथाङा नआवनो दाननानै फाननोबो हायो जुदि नोंथाङा फायखारिनि फानहरो बिदिब्ला नोंथाङा खम बेसेनावनो हरनांगोन नोंथाङा नआवनो दाननानै फानोब्ला बांसिन मुलाम्फा जायो नोंथां जोबोद मुलाम्फा मानिे बुंनोनो हाया सानसेयावनो जिबाजौ नैरोजा एबा थामरोजा थायो बे बयलारखौ बारनाय जानायाव खम बेसेनावनो जायो आरो मुलाम्फाया गोबां बिबांनि जायो